खोना नोंथाङा औ खोनादोंना नोंथां औ मा खालामदोंमोन नोंथां
आं जिरायनानो दं र नोंथां
ए ओंखाम जाखांबायमोन नामा नोंथाङा
औ ओंखामा जाखांबाय दहायनो नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय अ ओंख्रियाथ' जोंहा दालिसो
ओ आं माने दिनै कल हरनायनि जाहोनानो जादों माने आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सा वरायनो होननानै सानदोंमोन आरोखि जुदि नोंथाङा ओरैनो दंब्ला सावरायजागोन
ओम सावराय जागोन दे
औ बिदिब्ला जों आवगायदोनोसै आयदा लानायानो जाब दों दिनै जे जोंहा फिथाइ सामथाइफोर दाथ' आरो गरम बोथोर औ नोंसिनि नोंथांमोननिसिम बिदि फिथाइ सामथाइफोर मा गोबां रोखोमनि बिदि फिथाइ सामथाइफोर थायो जोंनि खाथि खालाफोराव नों नोंथांमोननिसिम बिबो मा मा गाब मा मा रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन जोंनि ओनसोलावथ' नै आसाम आसाम हादराव माखासे फिथाइ सामथाइ बिफां बिफांनि माने फिथाइ सामथायाइ माने मोननो हायो जेरैबायदि जोंहा थाइजौनिफ्राय लानानै
औ
खानथाल थाइजौ ओ मा होनो ओइ रैमालि होनो बेनि उनाव लिथुखु होनो बेलेगथिं मा होनो मिथिया जोंनिथिं लिथुखु बुङो औ बेनि उनाव जोंनिखि मा होनो नारें खमला बेफोरबायदि गोबां फिथाइ मोनो आरो बैग्रि
औ
सेमफ्रेम बेफोरबायदि गोबां फिथाइखौ मोननो हायो दा बेफोर फिथाइफोरजों माने जोंनि बर' सुबुं माहारिफोराबो माने बेफोरखौ फाननानै गोबां रांखान्थि बिथिङाव जौगादों होननानै जों बुंनो हायो आरो दा बेफोरबायदिनो माने दानि जुगावथ' फिथाइ सामथाइया माने जोबोद माने दाम गोसाथार
औ
नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बैफोर फिथाइखौ फाननानै गोबां नखरानो गावबा गावनि नखरखौ सालायदों होननानै जों बुंनो हायो आरो दा जोंहा फिथाइफोराबो बोथोर लानानै फिथाइ दङ जेरैबायदि दा दैज्लां बोथोराव जोंहा आना रज खान्थाल थाइजौ लिसु बेफोरबायदि मोनो आरो। दा बयनिबो न'खरावनो दंफांजोबो माने। जों गामि ओनसोल नालाय गामि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइाथ' थाखायो। बेनि उनाव माने जोंहा बोथोर लानानै बोथोर बैग्रि दं बैग्रि बोथोराव माने बैग्रि बेफोरबादि बैग्रिफोरखौ फाननानै माने जोंनि सुबुं माहारिफोरा माने गोबां माने रां खामायनायखौ जों नुना। हादों आरो। दा जा बे फिथाइ सामथाइया रां खामायनायनि बेल' मोनसे राहा नङा माने बेयो जोंनि माने जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनां माने। ओ बैफोर जामुं आरो जेनेबा जेरैबायदि जोंहा आमलाइखौ थाइसे जायोब्ला। माने बिदिनो जोंहा जिथा नारें खमलानि बांसिन भिटामिन मोनो नङा होनब्ला
औ नंगौ।
दा बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां भिटामिन भिटामिन गोनां माने गोबां फिथाइ सामथायाइ दं। दङ दा आमलखियानो होन जों दा थाइजौआनो होन आनारस एबा रैमालिआनो होन बेफोरो गोबां माने जोंनि देहाखौ माने गोख्रोङै लाखिनो थाखाय। माने बैफोराव मोननाय भिटामिन फोरा जोंखौ माने हेफाजाब खालामो आरो। दा जोंनि ओनसोलावथ' बे फिथाइफोरखौ बांसिन नुनाय जायो दा गुबुन हादोरनिफ्राय माने जायगानिफ्राय माने थान्दा जायगायाव जायगा जेरै आफपेल आंगुर बेफोरफोरखौ। गुबुन जायगानिफ्रायसो फैयो नङा होनब्ला नोंथां। औ दा बेफोरो माने जोंनियाव मोननो थाङा आरो बैफोरफोरखौ जोंनियाव बेफोरनि सोलाय माने गुबुन माने मोनो आरो गोबां रोखोमनि। दा बे बिथिङाव माने नोंथाङा मायबाफोर जेनेबा नोङो फिथाइ सामथायाइनि मा मिथिनो हायो। बेनि सोमोन्दै माबाफोर नोंथाङा मिथिनाय माखासे खोथाफोर दङब्ला फोरमायजागोन।
फिथाइ सामथायाइ बुङोब्लाथ' जोंहा बे फिथाइ सामथायाइनिफ्राय मिथिनाय खोथा। माने जोंहा बिदिथ' खोथा गैया थेवब्लाबो जोंहा फिथाइ सामथामनिफ्राय जोंहा बिदिनो गोबां जोंनि देहाफोरखौ गोख्रों लाखियो आरोखि जोंहा बिदिनो फिथाइ सामथायाइफोर जायो। औ जोंहा गोबां बिदिनो भिटामिन मोननो हायो फिथाइ सामथायाइफोरनिफ्राय। जोंहा जेरै दा गरम बोथोराव गोबां बिदिनो थान्दा। मोजां देहाखौ सुग्लाय होग्रा जों गोबां बिदिनो फिथाइफोर मोननो हायो जेरै आसफल लिसु। आरो बिदिनो गोबां बिदिनो गुसु गुसु बा देहाफोरखौ थाजिमज्ञलाखिग्रा फिथाइ। सामथाफोरखौ जों मोननो थाङो आरोखि गरम बोथोराव जेखौ जोङो जानानै जों मोजां मोनो। बा जोंनि देहाफोरखौ मोजाङै लाखियो आरो। बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोर मोननो थाङो जोंहा गरम बोथोराव। नारें जुम्ब्रा नारें जुम्ब्राखौ नोगोद जानाय जायो जोंहा नारें जुम्ब्राफोरखौहाय गोबां बिदिनो गोखैफोर लगायना जानो औ। गोबां गोखैफोर जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि गरम बोथोराव।
जे जोंहा बेखौ जानानै जोंहा जोंनि देहाफ्रा मोजां मोनो बा जों मोजां मोनो जायो।
गोबां जोंहा बिदिनो गामि ओनसोलफोराव जों बांसिनानो बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों। जानाय जानायखौ नुनो मोनो।।
औ गामि गामि ओनसोल गामिफोरावथदा जोंहा फ्रेस मोनजानाय जाखायो नङा होनब नोंथां।
औ नंगौ जहा फिथाइ दंफाङानो दङ।
औ।
औ जोंहा खाबानो मोनजायो। बा जोंना औ। गामिफोराव जोंहा बिदिनो जोंहा गोबां बिदिनो रानज्लायनानै जायो आरो जे फिथाइया जोंनाव जोंनाव गैया जोंहा गुबुननिफ्रायबो मोननो हायो गामि ओनसोलाव जोंहा रानलायनानै जायो। आरो बिदिनो गुबुनाव गैयाब्ला जोंनि। बा जोंनि न'खरफ्राव फैनानै बिसोर जाफैयो आरो जोंहा बिदि बांद्राय फिथाइ सामथायाइजों। सामथायखौ बिदि इसेबां बिदि जोंहा। बिदि लब खालामलायनानै थाया आरो जों रान लायनानै जानायखौ जों गामि ओनसोलफोराव
नुनो मोनो औ दा बे बेफोर बायदिनो माने बे फिथाइ सामथायाइफोरखौ माने जोंनि गामि ओनसोलावथ' हानजोबखाया। माने दाउ बायदिसिनाफोराबो जालां। थो होननानै दोननाय बायदियानो जाखायो नङा होनब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
आरो जोंहा बिदिनो फिथाइ सामथाइजों गोबां बिदिनो फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोननो हायो। फिथाइ सामथाइजोंबो गावनि औ। जिउ खुं राहा दिहुननायखौ जों फिथाइ सामथाइनि जुगिदियै जोंहा नुनो मोनो आरो। गोबां बिदिनो जोंहा जेरै गोबां। बिदिनो थुरबुज आबाद खालामनायफोरखौ नुनो मोनो जे जोंहा गरम बोथाराव थुरबुजाबो। गोबां बिदिनो थान्दा जानो थाखाय मोजां बेफोरो जों गोथाव मोनो बेफोरखौ जानानै आरो जोंनि देहाफ्रा। थाजि मोनो बे थुरबुजखौ गोबां बिदिनो आबाद। मावनायफोर नुनो मोनो तुरबसल' नङा बिदिनो नारें खमला आरो। बिदिनो लिसु आस फल बायदिसिना बेफोरनि आबाद मावनानै बा फानो जोङो। फाननानै गावनि जिउ खुं राहाफोरखौ दिहुननायखौ जों नुनो मोनो आरोखि। गोबां बिदिनो फिथाइ सामथाइनिबो आबाद मावो। आरो बिदिनो गोबां बिदिनो फालांगि फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि आबाद आबादनि जुगेदै आरो गोबाङानो बेफोरनो। बेफोरजों फालांगि मावनानै गोबाङानो बिदिनो रां आरजिनो हानायखौ। जों नुनो मोनदों आरोखि नङा होनबा नों
औ औ दा फिथाइ सामथाइखौबो माने माने जोंनि सुबुं माहारिफोरा माने। माने मा होनो आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो न' नोंथां। जेरैबायदि ड्रागन फ्रुइटनि आबाद।
औ
खुसेेर आबाद। सेमफ्रेम आबाद बेफोरबायदि आरोना‌। नोंथांनि न'खरा बेफोरबायदि आफाद आबादफोर मावो नामा?
जाहा जोंनि न'खराव बेफोर माबानि उनाव मावो। थुरबुस थुरबुसनि थुरबुस। दं जोंहा आरो बिदिनो जोंहा। फांथाम फांब्रै जोंहा लिसु दंफां दङ। आरो माखासे आसफल दंफांफोर दङ औ जोंहा बेफोराव। औ माखासे बेफोरनि आबाद दं आरो जोंहा आरो ओरै जों हा बारा बेफोरथ' बेफोरनि फिथाइ सामथाइनि जोंहा बेफोरबायदि आबाद मावा थेवब्लाबो दं आरोखि जोंहा न'फोराव जानो।
औ।
बिदिनो फिथाइ सामथाइनि फिथाइ सामथाइ दं होनोब्ला थाइजौ आरो। औ थाइजौ खान्थाल बिदिनो माखासे सफारिफोर बिदिनो बिदिनो आबाद मावो आरो जोंना।
औ।
औ। आरो जोंहा बिदिनो आबाद मावो बांद्राय जोंहा बेफोरखौ फाना जोंहा न'आव जानो। थाखाय बेफोर न' गाव जानो थाखाय गरम बोथोरफ्राव बेफोरनि थाखाय जोंहा बेफोरखौ गायना लादों आरो। बा जोंहा न औ बजै जोंहा गुबुननि फ्राय बायनानै जानो दरखार गैया जोंहा टाउन सहरफोरनिफ्राय। जा बेफोर सेन्टार हाथाइ सेन्टारफोरनिफ्राय जों बेफोरखौ बायना जानो गोनां जायाखै आरोखि न'आवनो थानायखाय औ। नोंथाङा बेफोरनि बागै माबा। दंबावो नामा
बे बे दड्रागन फ्रुइटखौ नोंथाङा मोनजाफेरबाय नामा
औ मोनजाबाय नोंथां।
औ। बेथ दासान बिराद माने दामथारखोमा दख
औ
नोसोरनि आं माने नोंथांमोननिथिं ड्रागन फ्रुइट आबादखौ मावनाय नोंथाङा नुनो मोननाय नामा?
ओ जोंनि जोंनि गामियावथ गैया अबसे जोंनि गामि खाथियावहाय दं आरोखि। बेबायदि ड्रागोनु फ्रुइटनि आबाद मावनायखौ औ आं नुनो मोनदों जोंनि खाथि खालायाव औ।
ए नोंथां माने समाबोथ गोबाव जाबाय माने उननि
औ जोंना समावो जाबाय नोंथां औ औ जों इयुनाव बेफोरबायदि खोथाफोरखौ सावरायबावगोन दे अब्ला नोंथां नोंथांजों रायज्लोंनानै जबोर गोजोननाय मोनदों।
औ गोजोन्थों आंबो गोजोननाय मोनदों।